खोनाबाय ना।
औ खोनादों। दे होमबा औ दे बुं दे
बुंदो नोंथाङा।
औ होमबा जोङो दायो जोंनि माने न'खर ओ न'खर संसारखौ जोङो माबायदि दायो बा जोंनि संसारखौ जोङो माबायदि दानानै लानांगौ बा माबायदि सोलिनांगौ बेफोरनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नोंथां।
औ जागोन।
औ। नोंथाङानो एसे फोरमाय। होननानै होदो!
औ ओ न'खर होननानै बुङोब्लाथ' बियो ओ जोबोर गिदिर माने मोनसे न'खर जानांगौब्ला बियो हारसिंजों न'खर जानो हाया नङा होमबा नोंथां। जों मोनसे न'खर जानांगौब्ला बेहाय बिमा बिफा ओ। भाय बाहागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे न' न'खर जायो जेब्ला गाव गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे बिदा बिबाजै बिब' बिनानाव आरो फंबाय बिनानावफोरखौ गासैखौबो लानानै मोनसे न'खर जायो जों मोनसे न'खर न'खर बानायनांगौब्ला जोङो जोंनि न'खरा नि गासै ओ जोंबो गोरोबनानै जोङो थानांगोन बिदाखौ बिदा बिमाखौ बिमा बिफाखौ बिफा होननानै जों मानिनानै सोलिलायनो हानांगोन अब्लासो जोङो मोनसे न'खरखौ खौ जोङो गोगोम फोजौखांनो हायो आरो आरो न'खर होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंबाय जे बोरैहाय जोङो संसार जानो हायो न'खर मोनसेयाव जानोबा जों बैसोजों लोगोसे जोङो साफ्रोमबो मानसियानो संसार जानो गोनां जायो समजों लोगोसे बिनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हाया बैसोजों लोगोसे जोङो सानसे नङा सानसे जुलि बा संसार जानो गोनां जागोन अब्ला ओ माने जोंनि बे न'खर संसाराव जुदि बिदा फंबाय बुरजा जायोबा बिदिनो न'खरनि न'खर गावबा गाव माने जुदा जालायनाया जोंनि समाजाव आथिखालाव दङ आरो बियो जों गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों जेनेबा बिदा फंबाय बिदिनो बुरजा जालायोबा बिदिनो सम्पतिखौ बिमा बिफाया जिखौ होलांदों सम्पतिखौ बेखौ समान समान राननानै बिमा बिफाफ्रा एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनानै होनायखौ जोङो जोंनि समाजाव दासिमबो जाबोनायखौ जों नुबाय थादों आरो आरो न'खर हिसाबै जोङो मोनसे न'खरखौ जों सपना हाबना खालामनोब्ला जोंनि आइजो माहारिफ्रा गोबां मुखुब जानो माने बिफाव लानांगौ जाय जेरै मोनसे न'खराव सापस बाहेरानिफ्राय मानसि फैयोब्ला सुबुं फैयोब्ला बै न'खरखौ जेनेबा गिबियावनो जोङो ओ जि जिरायनो थाखाय सियार होनांगोन बिनि उनाव जोङो दै खाबसे होनांगोन बिनि उनाव साहा फुदुंनानै दौनांगोन बिनि उनाव सोंनांगोन जे नोंथाङा मानो फैदोंमोन जोंनि न'आव मानो माबाफोर ओ खोथा बा माबाफोर खामानि लानानै फैदों नामा बिदि माने नों सिनाखियानो जा नों सिनाय सिनायनायानो जा आलासिफोरखौ बा मानसिया जेब्ला गुबुन मानसिया न'खराव फैबानो बिदि सोंनाया जोंनि मानसि माहारिनि माने हुदा हुदा जानांगोन आरो मानसि माहारि खामानि बेफोरखौ जोङो मावोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोङो बे प्रिथिबियाव थांनानैदि जोङो बे गियानखौ जोङो मानसि हिसाबै जों बाहायब्ला जोंनि न'खरफोरा बेफोरजोंबो मोनफा मोनफा जौगानायनि खामानिखौ लायो आरो आरो नों नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौ सोंनो सानदों जे मोनसे न'खर दानायाव हौवा आरो हिनजावखौ जेबो फारागथि लानाङा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
नंगौ ओ जोङो गंसे न'खर दानोब्ला जोङो ओ हौवा हिन्जाव बयबो समानै बाहागो लानांगोन बा बिफाव लानांगोन ओ मानोना ओ जोङो गंसे न'ख खर गोजोन दानोब्ला जोङो सासेजोंल' जाया। ओ बा सासे याल' जोङो नाजानानै बेखौ गोजोन न'खर खालामनो हाया। बेबायदिनो ओ हौवाया मान नेम ओ माखासे बिथिंफोराव ओ थ लानांगोन जेरै- ओम ओ खामानि दामानि बा जायखिजाया माबा मोनसे गोनांथि बैफोरनि सायाव ओमफ्राय न'खरनि सोरबाफोर माबाफोर ओ नोजोर होनांगोन गासै बिथिंनिफ्राय बा सोरबा माबाफोर ओ जायोब्ला बा सोरनोबा माबासेनि गोनांथि जायोब्ला बेखौ जोङो हौवाफ्रा ओ हेफाजाब होनानै बा लाबोनानै होफैनो हानांगोन लोगोसे ओ हिनजावनि बायदिसि जाखा बा बे हिनजावफोरा ओ बायदिसिना खामानि थायो बैफोर खामानिखौ हिनजावफोरनिल' सानालासिनो जोङो ओ लोगोसे हाख'यिखौ माने मावफानानै मदद खालामनानै होनाया माने ओ हौवाफोरनिबो खामानि आरो ओ अब्लानियासो बे गोजोन जागोन थिग बेबायदिनो हिनजावाबबो ओ हौवाखौ मान होनांगोन बा सनमान होनांगोन ओ मोजाङै बिनि ओ माखासे बाथ्रा बुंलायनायफोरखौ गोरोबलायनांगोन बा मानिलायनांगोन बेबायदिनो हिनजावाबो गावनि खामानिखौ मावनांगोन ओमफ्राय माखासे समाव हौवाया जुदि ओ माबा मोनसे ओ गोनांथि जायोब्ला ओ बे समाव हिनजावाबो बेखौ हेफाजाब होलायनांगोन ओ अब्लानियानो ओ जों न'खरखौ ओ गोजोनै दैद देनलांनो हागोन आरो। ओ हौवा हिनजावनि गेजेराव
थां बुंनायाबो सैथोआनो।
औ
जों जेनेबा मोनसे न'खरजों आरो गुबुन मोनसे न'खरजों सोमोन्दो लालायोब्ला सापस जेनेबा जों बैसोजों लोगोसे जों जुलि जायो नङा होमबा? बै न'खरजों जेनेबा गोदान मानसिया जेन बै नखरनि ओमफ्राय फैयो नङा होमबा? गोदान आलासिजों नोंनि न'खराव फैगोन बिहामजो जानानै जाय बिहामजोफोरखौबो नोंनि खरनि फरिबेकनि मोजां बासो नोङो सासे बिहामजोखौबो नोङो मोजां बिबाजै ओ बिहामजोखौबो नों मोजां बेब'हार न'खरनि मानसि होननानै जोङो बाहेरानि मानसिखौबो जुदि जोङो साननो हायोब्लासो जोङो न'खराव गुबुन मानसि फैबाबो जोङो न'खरखौ जोङो सिलिंखार खालामनाया हानाय नङा आरो जेनेबा। मानोना माखो होननानै बुंनो सान्दोंबा आं जेनबा गुबुन मानसि निफ्राय जेनबा जुलि लानानै फैबाय बेखौ गुबुन मानसि होनानै जोंनि न'ख बा साननोनो मोननाय नङा आरो माने बेबोदि जोंनि न'रनिनो दुखि मानसि होननानै जोङो सानना बिहामजोखो जों सानना लानो हाबासो जोंबो न'खरखौ माने जों गोजोनाव लाखिनो हागोन जोङो सुखु गोजोन न'खर संसार जोङो दानायाव हेफाजाब होगोन आरो मानोना बे हुवा माहारिया गुबुननि आइजोखौ जेनेबा बिहा जुलि लाना फैयोब्लाथ' बियो गुबुन दस्रानि जायगानि जाहैगोन नङा होमबा? बे नोंनि न'ख फैनानै जेनेबा बेफोरनोबो बेखौबो मोजां न'ख न'खरनि परिबेगा जेरैबायसा मोजां बेजोंनो जोङो मोजां बिथांखौ जोङो बिहामजोखौ बिहामजो होननानै बिहाव बिखुनजोफोरा जुदि मोजां बोसोन होयोब्ला निस्सय बे बिहामजोआबो जोंनि नख'र संसार जानायाव हेफाजाब होगोन बेखायनो जोङो हौवाफोराबो लोगोसे गावनि न'खराबो गोदान मानसि फैनायखौ नोङो ओरै बुजायनानै होनांगोन जेनेबा निरि थेरि खालाम बिदिखौ बिदि खालामनोनो नाङा बिदि बुंबोला बै निस सय बै मानसियाबो जेनेबा सोलोंगोन बै न'खराव बोरैहाय थायो बोरैहाय जायो बे जोंनि न'खर संसार आरो नङा होमबा नोंथां? आरो नोंथाङा बुंलांबाय हौवा खौ हौवा हिनजावखो हिन्जाव साननो हानांगोन हौवायाबो जेनेबा बहाबा ओंखारलांनो थांदोंब्ला नों हिनजावा माथ थो होनांगोन बहा थांनो थाब फै बा मानो थांनो बेफोरखौ जोङो गावनि गोसोजों मोजाङै जोङो हौवाखौ मान होनानै सोंनांगोन आरो हिनजाव हौवायाबो हिनजावखौ ओ मान होनांगोन। आंहा आमुगाव थांगोन थुमुगाव थांगोन। आं दिनै फैगोन बा गाबोन फैगोन बिदि गोदै रावजों जेनेबा ओ न'खराव फोरमायना गालाङोब्ला बियो मोनसे न'खर दानायावबो गोबां बिहोमा होयो आरो माने जोबोर माने संसार जानायाव जोबोर गोजौ हेफाजाब होयो। आरो गाव गायनि गथ' गथायफोर खौबो बिदिनो फोरोंलाङोबा अब्ला उन्दैफोराबो सोलोंनानै बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ सोलोंनानै दिनै बिमा बिफाफोरनि गेजेराव दिनै गोबां गथ'फ्रा साक्सेस जागोन बेखायनो गथ' गथायखौबो न'खर दानायजों लोगोसे गथ' गथाय खौबो मोजां गियानखौ उन्दैयावनो जोङो फोरोंलांखानो हानांगो। आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों बोरैहाय गाव गायनि गथ'फोरखौ अ गाव गायनि गथ'फोरखौ बोरैहाय बोसोन होनानै नोङो मोजां फारसे लांनो हायो बिनि सायाव नों थाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना बोरै खालामोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ गुन गोनां मानसि खालामनो हा हायो।
नंगौ। औ ओ जोङो ओ बुंनो ओ साननो नांगोन बा ओ जोङो बेखौ मिथिनांगोन बिमा बिफाफोरा माने ओ जोंनि गथ' गथ'वानो माने जोंनि ओ गावनि दोहोन बा जोंनि दोहोन होननानै। ओ बेनिखायनो जो जोङो ओ गथ'फोरखौ माने गोरलै जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो माखासे ओ ओ मोजाङै माखासे खान्थिफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन ओ बै गथ'नि ओ जेब्लासिम बेयो एसे ओ देरबोयो लावबोयो बा एसे ओ मिथिनो रोंबोयो। बा रायलायनो रोंबोयो बै स समनिफ्रायनो जोङो बे गथ'नि सिगाङाव जोङो माखासे मोजां गुनफोर बो जों फोरोंनांगोन जों बिनि सिगाङाव ओ गाज्रि ओ सि गाज्रि खामानि बा सो जों ओ बाथ्राफोरखौ जों बिनि सिगाङाव बाहायनाङा ओ लोगोसे जोङो बे गथ'नि सिगाङाव जोङो रागा बायदिसिना ओ दाद्रि होनाय बेफोरखौ जोङो माने बे गथ'फोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नाङा ओ बेबायदिनो मोजां ओ गोदै रावजों रायज्लायनाय होननायफोरखौ फोरोंनांगोन जोङो गोदोरखौ माबायदि सनमान होयो बेफोरखौ जोङो दिन्थिनानै होनांगोन। ओ ओमफ्राय उन ओ बेबायदिनो जों बेफोरखौ दिन्थिनानै जोङो गथ'खौ ओ जेब्ला ओ होनांगोन गथ'नो ओमफ्राय जेब्ला बियो देरबोगोन बा फरायसालियाव थांगोन अब्ला जोङो ओ माखासे ओ मोजां आरोबाव गुनफोरखौ जोङो ओ होनांगोन लोगोसे जोङो मोजां फरायसालियाव फरायहोनांगोन। ओ न'आव ओ मोजाङै फरायनो थाखाय जोङो बेखौ थिननांगोन बा गो-गावनो बा न'खरनि बिमा बिफायानो बेनो माखासेफोरखौ फोरोंनांगोन आरो बेनो।